औ नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै नोंथां ओरैनो दं
अ ओंखाम जाखांबाय
जाबाय नोंथां
ए नोंथांनाव आं दायो मोनसे आयदानि सायावसो एबा टपिकनि सायावसो रायज्ला यनो होननानै कल खालामनाय जा दोंमोन नोंथाङा दायो ओरैनो दंबा आजों दसे सावनो हागोन ना?
हागोन नोंथां बुंनायसै मा आयदा एबा मा टपिक
आयदाया जाहैबाय नोंथाङा निउसनि बागै दसे सम सावरायना होनो हागोन ना?
निउसनि बागै हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो जोंनो निउसआ मा मा मुलाम्फा होयो एबा निउसजों जों मा मा मिथिनो मोनो बेफोरखौ सावरायनानै होदो
औ नोंथां जोंहा निउस बुङोब्ला जोङो मि थिनो हायोदि जोङो निउसनि गेजेरजों जोङो बायदि बायदि मोजां एबा गाज्रि बिब्दिनो अबाव मा जादों अबे जायगायाव मा जादों जोंनि जायगायाव मा जादों बायदि बायदिफोर मोजां मोजां खोथा बाथ्रा मिथिनो हायो एबा सोलोंनो हायो एबा नुनो हायो थिग जोंहा हमनानै ला निउस बुङोब्ला जोंहा गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव माबाफोर मोजां खौरां एबा गाज्रि खौरां एबा गुबुन जायगायाव माबाफोर जाथाय जादों नामा बेफोरखौ जोंहा रोखायै मिथिनो मोनो एबा रोख खायै नुनो मोनो बिब्दिनो गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर सोरबा बेरेखा मावदोंबा जेरै सोरबा सासेया सोरबा सासेनि नखराव थांनानै सिखाव खावदों एबा सि सोरबा सासेया सोरनिबा मोजां खामानिखौ नुनानै गाज्रि मावना हैदों बेफोरखौ जोंहा निउसनि गेजेरजों फोरमायनाय जायो आरो बे निउसाव जोंहा नुनो मोनो जायो जेरै जोङो बे नुथाय एबा फरायनायनि गेजेरजों जोङो रोखायै मिथिनो मोनो आरो जोंहा निउस बुङोब्ला जोङो निउसजोंबो रांफोर आरजिनो हायो जेरै अबावबा जायगायाव गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर बांग्रिं मावना न बायनाय बारहुंखा बारनानै न बायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा जाथाय जायो बेफोरखौ रेकर्ड एबा फटस बायदि बायदि आयदाजों जोंहा क्लिक खालामनानै रोखायै निउसनि गेजेरजों लिरनानै एबा फोरमायनानै होयोब्ला बियो निउसाव थाङो आरो बे निउसखौ नायनानै गुबुन सुबुंफोरा नुनानै मिथिनो हायोदि बबे जायगायाव मा जादों बबे जायगायाव मा जायाखै बबे जायगायाव गाज्रि आरो बबे जायगायाव मोजां बेफोरखौ जोंहा रोखायै मिथियो एबा रोखा आयै नुनो मोनो जोंहा बिनि गेजेरजोंनो जोङो मो जाङै मिथिनो हायो आरो निउसा जाबाय जोंनि गेजेराव गेजेरनि जोंनि थासारिनि थाखाय जोबोर मोजां एबा मिथिलायो बिनि थाखायनो निउस जोंनि थाखाय मोजां आरो बिनि अनगायैबो निउसजों जोङो गोबां रोखोमनि जाथाय जानायफोरखौ निउसाव एंगारनो हायो जेरै हमना ला गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर गोख्रोङैनो खहा जादों नामा एबा गुबुन दाबसे जायगायाव सोरबा सोरनिबा मोजां जादों नामा बेफोरखौ जोंहा रोखायै मिथिनो हायो आरो जोङो निउसाव बायदि बायदि जाथाय जानायफोरखौ हगारनानै जोंनि जाथायखौ गुबुननो फोरमायहरनो हायो एबा दिन्थिहरनो हायो एबा रोखायै नुहोनो हायो जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि नैबे जाथाय एबा फोरमायनायखौ मिथिनानै बिथांमोनहा हमनो हायोदि नैबे जायगायाव एबा गुबुन जायगायाव जोबोर गिदिरैनो जाथाय जादों एबा जोबोर मोजाङैनो जाथाय जादों बेफोरखौ रोखायै हमनो हायो जेरै जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोंहा मोजाङै गेलेनानै एबा साख्रि जब बायदि बायदि मावनानै जोंहा नाम खामायनो हायो बा मुंदांखा जायो बेफोरखौ जोंङो निउसनि गेजेरजों नुनो मोनो। आं दा नोंथांनि सिगांङाव बेफोरबायदि निउसनि बागै फोरमायनायखौ नोंथांङा दा माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां, नोंथांनि बे निउसनि सायाव बुंनाय बाथ्राफ्रा गाससिबो सैथो।
अ अब्ला नोंथांङाबो बे निउसनि सायाव आंनो नोंथांनि मिथिनाय एबा नोंथांनि बुजिनायखौ फंनैसो सुंद'यै रावजों फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला बुंनायसै
निउसआ जाहैबाय जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय मोनसे आयदा जाहाथे जोंङो गुबुन गुबुन जाय याव जानाय गोजान गोजान जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जोंङो मबाइलनि गेजेरजों एबा टि भि नि गेजेरजों जों नुनो मोनो। एबा जों निउसखौ फरायनानैबो मिथिनाय जायो। जेरै गोजान गोजान जायगायाव जाब्रबथाब जाब्रबथाय जानाय बांग्रिं मावनाय बांग्रिं मावनानै खहा जानाय एबा सोरबाया सिखाव खावनानै खहा जानाय। आरो बायदि रोखनि जाथाय जानायफोरखौ जों निउसनि गेजेरजों फरायनानै मोनथियो एबा नुनो मोनो। आरो बिब्दिल' नंङा गोबां रोखोमनि मोजां मोजां थायफोरखौबो जों नुनो मोनो निउसनि गेजेरजों एबा फरायनानै मिथिनाय जायो, जेरै सोरबाया अबेबा जायगायाव थांनानै मोजां खामानि मावदोंब्ला बेखौ जोंङो निउसनि दारैनो नुनो मोनो आरो सोरबाया माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंब्ला बेफोरखौबो जों निउसावनो नुनाय जायो, मानोना निउसआ जोंनि थाखाय गोनांथार जों सामफ्रोमबो समनि जाथाय जानाय जों रोखा रोखा एबा स्राय स्राय फरायनानै एबा नायनानै जों मोनथिनो हायो। निउस गैयाबोला जोंङो गोजान गोजान जायगाफोराव जाथाय जानाय एबा बायदि रोखोमनि जाथायफोरखौ जों नुनो मोननाय नंङामोन, थारैनो निउसआ जोबोद जोंनि थाखा खाय गोनांथि
उ
आरो निउसनि गेजेरजोंनो जों बायदि रोखोमनि मिथिफेरै बाथ्राफोरखौ नुफेरै जायगाफोरखौ नुहैनो हायो।
औ
बिब्दिनो आरो निउसआ गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोलिबाय थायो बेफोरखौ जोंङो सानफ्रामबो नुनो मोनो। निउसनि गेजेरजोंनो बबेबा मोनसे जायगायाव जाथाय जायोब्ला बै जायगानि मानसिफोरखौबो जों नुनो मोनो एबा जायगाया माबायदि बेफोरखौबो जों सिनायनो हायो, आरो अबे जायगायाव जाथाय जादों बेफोरखौ जों गासैखौबो मिन्थिनानै लानो हायो। आरो बेफोरखौनो जोंङो गुबुन सासे मानसिनोबो जों मोजांङै अबाव मा जादों बेफोरखौ जों फोरमायनानै होनो हाजोबो। बेनिखायनो निउस आ जोबोद गोनांथार आरो निउसखौ जोंङो सामफ्रामबो एबा सानफ्रामबो जों नुनो मोनो, जेरै जों निउसखौ सामफ्रा फ्रोमबो समावहाय फुंफोराव एबा बायदि समफोरावनो जों निउस बे खौ नायनो हायो। निउसआ बांसिनैनो टि भि एबा मबाइल फनफोराव जों नायनो हायो आरो लेखाफोरावबो जों फरायनानै मोनो। बिब्दिनो दा नोंथाङा बे आंनि निउसनि सायाव बुंनाय बाथ्राखौ माबायदि बिमोनदों
जोबोर मोजाङानो जादों नोंथां।
अ दे होमबालाय ना नोंथां।
औ दे नोंथां।